नोंथां
दं दंनाया दायो नो जिरायनानै दं आरोना बिफां साया
बारा मोजाङै खोनानाय जायासै नेटवारकआ एसे माबा जाबाय नामाथाय।
खोनाबाय।
बारा खोना फैयासै।
खोनाबायना? खोनाबायना?
औ खोनाबाय खो खोनादों।
उम्म दा मानि सोमोन्दै लायरायनो होनदों?
जोङो दिनै जोंनि अ दावबायनायनि एक्सपिरियेन्सनि बारै लायरायसै नामा?
जायो दा गिबियाव आं सोंग्रोना लादों नोंथांनाव।
नोंथाङा अबे अबे जायगायाव थांना फैखो दासिमावहाय अबे मा ओ अबे बेसे गोजान गोजान ज जायगायाव बेरायनानै फैखो?
आंङो दाथ' आंङो इण्डियायाव बारा बेरायनाय जायाखै इण्डियानि गासैयावबो आं नर्थ इस्ट आवनो थांनाय हरै मेनलेणडआव बारा थांनाय जाया आंङो अरुणाचलाव थांखांबाय आरो खेबसे।
उम्म अरुणाचल ओ अबे जायगायाव?
ओ जायगाया टावांआव बे जेराव बयबो थाङो बेयावनो थांनानै फैख खेबसेहाय
टावानावहाय ओ टावांङावहाय मोननै जायगायाव थाङो मानसिफोराहाय मोनसेया जाहैबाय सामार सिजोन मोनसे जाबाय विनटार नोंथांङा अबे सिजिनाव थाङा?
आंङो विन्टार सिजोनावनो थांनाय जादों नोंथां।
होमबाथ' भिउआ मोजांखौनो मोनहैदों जानांगोन?
बे टाइमाव स्न'फलबो जायोना भिउआ मोजा मोजां नुयो हाजोफोरखौ। स्न'जों एकदम समायना नुहैयो आरो बरफजों
बर'फ गोलैयोना माबा समावहाय विनटार सिजेन समावहाय?
औ बर'फ गोग्लैयो बर'फ। बिराद मोजां नुखायोना।
खर'जों गेलेनो मोननाय मोनबा सानो आरो आंबो दा बे जायगायाव थांनाय जायाखै मादै थांनो सानदों ओ ए-ए-एबार स्कुलाव थांनाय क्ला खालामदोंमोन आरो जोंहा। दा आंङो थांनाया आंबो थांबाय माखासे जायगाफोरावहाय। टिसावनो आरो माबायावहाय थांदों मेघालया थांनाय जाबाय आरैहाय ओ जुक' भेलि थांबाय बंदां थांबाय। फायो माबा थांबाय शिलं थांबाय। ओमफ्राय ओ ओ टावां आव थांनाय जायाखै आरो। दा नोंथाङा टावांङाव थांनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो माबायदि मोनदांथि बेखौसो फोरमायदो।
औ आंथ' बिराद मोजाङानो मोनदों आंबो फार्स्ट टाइम थांनाय जादों आंङो बिराद एक्साइटेडबो जादोंमोन ओमफ्राय थांनानै नुहैबा जायगाफ्रा मोजां लामाफोराबो मोजां स्न'फल गोलैनाय जों बरफजों गेलेनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ। बिराद एकदम बेरायदों जोङो। खाथि खालायावबो बेरायदों खाथि खालानि टाउनफोरावबो जायगाया बिराद मोजां भिउआ मोजाङानो बिदिनो बेरायबाय जेरैबो बेरायबाय। हटेलाव थानानै खाथिनि हटेलावनो थानानै
सानबैसे थानाय जाया नोंथां?
औ वान उइक जादों आङो औ सप्तासे। सप्तासे थानानै एकदम औ। फ्राय बेरायनानै फैखादों बिराद गोसो जानानै थांखानायमोन नालाय बिराद लुुबैनानानै एकदम
बाजेटाहाय बिसिबां बिसिबांमोन नोंथां?
बाजेटआथ' मथा मथि ओ टुइन्टि थावजेेनमोन। ओमफ्राय वान उइक थानाय जाबाय नालाय जानाय लोंनायजों जाबजों बिदिनो गासि-' बो माबाखौ एक्सपिरियेन्स खालामनो गोसो जाजोबनानै बिनि बारा थांबाय फिफ्टिसोआनो थांदोंदां।
बाथ' ओम, रांखान्थिनि बेलायावबो एसेसो नांगौ जायो होमबा
औ राङाबो गोनां बिदि नों बेरायनो गोसोबा नों रां गैयाबा जाया। राङासो गासिखौबो मावफुंजोबनो हायो नालाय बेखायनो राङाबो गोनां।
उम
नोंथाङाबो नोंनि बेरायनायनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थादो आंनो एसे फोरमायदो।
खिन्थानोसै मानिहाय आंनाहाय आङो फार्स्टआवहाय माबानिखौ खिन्थानोसै आरो जुक'' भेलेनिखौ। जुक'बिलिआथ' जोंना माबा मा होनो मनिपुर सिमा ओ, नागालेण्डआवहाय ओम, मा होनो ओ भेलि माने हायेन! हायेन नामा? समायना हायेन होनो। ओ, बेया हायेना! हाजोसायाव माबा ओ, दुइ हाजार सारिस' फिफ्टि टु मिटार गोजौआव दं आरोना बे जुक' भेलिया। ओम दि आरो दुइ हाजार सारिस' फिफ्टि टु मिटार जायो मानि गोजौआ हाय जों बेखौ ट्रेकिं खालामनांगौ जायो।
औ
आ, माने मना मा होनो बिबार हायेन ये, माबा स, ओ, बेवहाय जुन दाननिफ्राय सेप्तेम्बर दानसिम गोबां रोखोमनि बिबार फुलियो आरो ओ, जुख'लिलि मुंनि माबा बिबारा। बेखौ मोननाय जायो थांबा बेवहाय जा समायना माने बे हायेनावल' मोननाय जायो आरो माने बे भेलियावल' मोननाय जायो। ओमफ्रायो माबा ओम, ट्रेकिंनि थाखाय हान्थिनाया जोबोद मान मोजां जायगा हान्थिनाया मानि, ओरैबायदि हेल्दि फ्रेस मोनो आरो गाखोखांनायनि उनाव ओरैबायदि एकदम गोसोखौ गोजोनग्लायजोबो।
ओम।
अखा बोथोर बे दा नै दा माबा औ दा माबा मा सोलिगासिनो दा जुन जुलाइ ना सेप्तेम्बरसिम दा अखा बोथोर बेवहाय बिबारा नायनो बाब बिराद मोजां जायो सोमखोरै गोजा गोजा बिबारफ्रा
लामायाव होंगो दोंगो एकदम
बाह ओमफ्राय माबा गोजां बोथोर अक्ट बर मासआवहाय माबा अख्राङा साफा जायो ओमफ्राय क्लियार जाजोबो मानि ओ क्लियार भिजिबोल जाजोबो आरो माबायावहाय अक्ट बर मार्स आवहाय ओमफ्राय दा थांनायनि माबायाव बेलायाव आं खिथानसै एसे माब्रै थाङो गिबियाव कहिमा सहरसिम थांनांगोन आरो कहिमायाव उरां माबा गाथोन दं बेवहाय ओमफ्राय कहिमानिफ्राय जाखोमा मा होनो थिमा गामिनि गारियाव थांगोन माबा बिस किलमिटार जायो बिस किलमिटार गामिनिफ्राय जुख हायेनसिम ओइड नाइन किलमिटार माबा हान्थिनांगोन आरो फाइभ टु सिक्स ओ घन्टा नांगौ ओमफ्राय थानाय जानायनि राहाया जाहैबाय ओम बेलेगनि सायाव माबा सरकारि नब्ला दं मानि सुतिनि जायगा दं नाथाय बे जानाय लोंनाय लानांगोन आरो नोंनि माने गावनि जानांगोन पार्सनेल जानाय लोंनाया ओमफ्राय बोरैबा फ्रि थानो मोननायनि चान्स थायो
माबा जाग्राफोर बायनानै जानांगोन ओमफ्राय नाथायबा नोंनि फैसाजों ओमफ्राय नागालेण्डआव हाम थाखाय माबा नांगौ एल पि नि एल पि लानांगौ जायो माबा एल पि लायनो आइ आइ एल पि लानांगौ जायो
ओमफ्रायो प्लास्टिक लांनो मोना गोजौहाय होबथानाय दं मानि प्लास्टिक नट एलावड लिरनाय दंख खायो ओमफ्राय बे जोंनि जाब्राफोर बे माबा प्लास्टिक बेसो गारनाय फोरखौ जों लाफिनथारनांगौ आरो माने बेयाव थांनानै लेथ्रा खालामहैनो मोना ओमफ्राय गामिनिफ्राय गाइड लानो हायो मानसि हजों
एनभायरमेन्ट एनभाररनमेन्टखौबो एसे साननांगौ गोनां जायोना?
उम नङाबा एकदम पलिउसन जागोन माथो लेथ्रा एकदम थांनांगौ जायगाफ्रा बिराद खस्थ जागोन बे दावबायारिफोरनि थाखाय ओंखायनो मानि एसे क्लिन लाखियो आरो बेवहाय साफा जायोबो बेरायनोबो मोजां नालाय ओंखायनो गासिबो रुल्सफोरखौ फल खालामनांगौ जायो
औ बेफोरखौ लेथ्रा खालामोबालाय जोङो बेरायनो अबाव बेरायहैबावनो ओबाव समायना जायगाखौ नुहैबावनो बेफोरखौनो लेट
ओम ओमफ्राय सोर ओमफ्राय माबा मा होनो? बे ओ जुक भेलिखौहाय ओ माबाबो होननानै बुंनाय जायनो जोंनि माबायावहाय नर्थ इस्टआवहाय सा सानजानि सुइजारलेण्डबो होननानै बुंनाय जायो बिदाबिबथै माबा उम प्रेकटिक नामा मोजां मोनब्ला बेवहाय थांनानै नायनो हाथाव
मोजां माबायदि मोना नोंथाङा थांनानै?
थांनानै ओरैबायदि मोनदों ओरैबायदि मोनदि मा होनबावनो जाबाय आरो ओरैबायदि थांनानै फैबाथाय मानि एकदम कनफिदेन्टबो बारायो स्किलसबो बारायो नलेज मानि बे एसे बे जायगानि सायाव एसे एक्सप्लर खालामबाय नालाय माखासे माने बुजिनो हायो मोनदांथि मोनदां बुजिनाय माने माबा ओ बे बेलिनि गेजेरजों हायेननि गेजेरजों माबा जुखु दैमा बोहैलाङो ओमफ्राय
जिब जुनार थाबाय माखासे दाउसिन दाउला मैदेर
उम
खैफोद गोनां जिबो दं होननानै मिथियो आरो माखासे एसे देनजारेस माबा एनिमेल्स
बेनि हाग्राफोराबो बे जुख'बिलिनि हाग्रा फोराबो एसे सफ्ट मोजांना बिलिरनो दांनो थाखाय
मानि बेयाव सहैबा मानि नोङो आउट अफ माबा इण्डिया मानि नोङो इण्डयानि बाइरास दङ माने नों दस्रा कान्ट्रियावस दङ बिदिस मोनो सहैबाथाय मानि नों बे जायगायावनो गैया एकदम आलदा जायगायावसो दंहैयो नोङो
औ जोंनि नर्थ इस्ट आवबो बिदिनो गोबां बेरायनो थाखाय समायना समायना जायगाफोर हाजोफोर दङो ना
हम
जायखौ जोङो थांनानै मोजां एक्सप्लर खालामहैनो हायो जोंनि गोसोफोराबो गोजोननाय मोनो
खिन्थु दा एसे अखा बोथोराव थाङो अब्ला जुख बेलायावहाय एसे माबा दिस्टार जानो हागौ अखा हायो बिराद नो गोबांनो हाब्रुफोर जायो गालिनोजानो गोनां माने ट्रेकिंआव एसे माबा असुबिदा जायो
एसे बिदिनो गोब्राब जायो आरो थांनो ओखायनो बेस्ट अक्ट'बर सिजोनाव जायो माबा मासाव जायो विनटार सिजोनावहाय ओमफ्राय मानि अक्ट'बर सेप्तेम्बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिसिमाव जाहैयो मोजां
बिदिनो टाइमखौ नायनानै दिन बोथोरखौ नायनानै थांनांगौ आरोना
आरो ओरैहाय गोजौआवथ' नोङो अक्सिजेना खम जायो दै लांफानांगोन माखासे दैबो लोंनांगौ जायो गोबांनो ओमफ्राय माखासे माबा फननि नेटवारक नेटवारकखौथ' मोनखथाय नोङो माने जिउ खाथि गैया एयार टावारफ्रानो खाथियाव गैया मोनस्लाबा मानि बेनिखायनो न'खराव खौरां होलांखानांगौ आरो ना बिदि होनो खिन्थाालांखानांगौआनो नेटवर्कनि माबा प्रब्लेम जायो नालाय जायगाया दा बेनोसै आरो आंनि एक्सपिरियेन्सआ बेनोसै
औ मोजाङानो नोंथां बिदिब्ला दिनैनिखौ जोङो बेयावनो दोनथ'नोसै नामा औ बिदिब्ला दे नोंथां